नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ बर'फोरा ओ आथिखालाव गोबां आबादखौ मावो नङा होमबा नोंथां? बेनि गेजेरावनो बोथोर लायै बोथोरजों बर'फोरा गोबां आबादखौ मावो। आं नोंथांजों बर'फोरनि आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोनना?
आ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन
औ अब्ला जागायदिनो आं नोंथां ओ जोङो बर' फोरा गोबां बर'फोर ओ जोंनि सा सानजा ओनसोलाव थानाय बर'फ्रा स्निजि जौखोन्दोआनो आबादारि जों आबाद मावनानै जोङो थांनानै जानो हायो आरो जों आबाद मावनानैनो ओ थांनानै जिउ खुंग्रा जोङो बर' हारिया आरो जों बर' हारिया अरायबो जोङो गाव गावनि आदारखौ गावनो मावनानै जायो जोंनि बे मिथिंगायाव मोननाय लोगोसे जोङो गाव मावनानै मोननाय गोबां हाबाखौ जोङो आबाद मावनानै जोङो दिनै जिउ खुंबोनायखौ जों नुदों। आथिखालावथ' दैज्लां बोथोर जोङो माइ आबादखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव मुखुब मावो दायो माने बयबो मानसियानो दुब्लि फोथाराव दायो आबाद मावदों आरो माइनि आबादखौ मानोना जों बर'फोरा ओ ओंखाम जानानै थांना थायो। बेखायनो बर'फोरा जों ओंखाम बा माइखौनो जोंनि गाहाय आबाद बा गाहाय आदार हिसाबै जोंङो गायो आरो जोंङो दिनै दैज्लां बोथोराव जोंङो माइ गायनानै जों दिनै बोसोरसेनि थाखाय जोंङो आरजिनानै लायो आरो मानोना जोंङो नोंनि न'खराव जुदि हा दोङोब्ला नोंङो माइ आबादखौ गायनानै नोंङो बोसोरसेनि थाखाय नोंङो ओंखामनि थाखाय माने माने साननो गोनां गैयि खालामनानै लायो आरो जोंनि बे बर'फोरा बेयो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां मानोना बर'फ्रा माबा संख्रि मोनबानो जोंङो थांनानै थानो हायो आरो मानोना जोंनि माइ माइरंआबो जोंनि न'आवनो थाखायो आरो जों मैगं थाइगंखौबो जों मिथिंगानिफ्रायनो बा खानानै जोंङो जानो हायो गोबां मैगंखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो मोनो नंङा होमबा
नंगौ
बेखौ जोंङो जोगोनार बिदिनो जोंङो खुमब्रा लोगोसे जोंङो खांख्रिखला पटल भिन्दि लेस्रा बेफोर रोखम बा दिं दिं-दिंखिया लोगोसे जोंङो बेफोरखौबो जोंङो आबाद माने हिसाबाव जोंङो खांनानैबो जों जानो हायो नंङा होमबा
औ नंगौ
जोंङो आबाद मावनो हायो दाथ' दैज्लां बोथोर थास' आबादबो जोंङो मावो बिदिनो जोंङो गोबां माइ आबादखौबो जोंङो मावो आरो लोगोसे जोंङो बर'फ्रा गोबां रोखोमनि माइखौ जों गायनायखौ जों नुयो जेरै बाहादुर रनजित जोसा माइब्रा बिदिनो ब्लेक राइज जायखौ गोसोम माइ होननानै बुङो आइजं, बाहादुर आरो बर'फोरा जोंङो फिथा जानाय हिसाबै जों माइब्रा जोसाखौ एसेब्लाबो जोंङो गायनायखौ जों नुयो आरो आथिखालाव मानोना बर'फ्रा फोरबोफोराव जों फिथा जायो। बेखायनो जोंङो माइ आबादखौबो जोंङो गोबां आबाद माने आबाद सोलाय सोलाय जोंङो गायो आरो माने माइनि नामखौ सोलाय सोलाय जों गायो। अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा आबादखौ बांसिनै मावनाय जायो आरो माइनि अनगायै नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
जोंङो गाहायै ओ आबाद होनोब्लाथ' जोंङो माइखौनो बुं गिबियाव जोंङो मख'ग्रोनो हाय जेरै जोङो बयबो न'खरानो जोंङो। माने बोसोरनि जानो थाखाय बा बोसोरनि ओ जानायखिनिखौ जोंङो माइ गायनानै जोंङो बे माइखौ बा माइरंखौ जोंङो बुथुमनानै लायो थिग बे बे आबादनि अनगायैबो माने गोबां माखासे मैगं थाइगंफोरनि आबादखौ जोंङो मावनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो जेरै दै बोथोराव जोंङो गोबां ओ आबादफोर जोंङो मावनाय नुनो मोनो जेरै मैथा ओ ओमफाय जोगोनार लाव खुमब्रा बेनियाव खांख्रिखला सबाय बिमा बेनि ओ उनावहाय जोंङो थारुन गाय। बैफोरबायदि बैफोर मैगंफोरखौ जोंङो गायनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोबां मैगंफोरखौ गायनानै जोङो जायो जानायजों लोगोसे जोङो हाथाय बाजारावबो फानहैनानै रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां आरो बेबायदिनो मेसें बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो मेसें बोथोरावबो बेबायदिनो गोबां आबाद मावो आरो माखासेफोर जेरै जोङो मेसें बोथोराव आसुमाय जोङो फोयो फोनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बिनि उनाव जोङो माइ आबादबो मावो आथिखालाव जोङो मेसें बोथोरावबो माखासे मानि जोङो माइ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो। दा बेनि अनगायै जोङो बे दैज्लांनि माइ हाखांनाय ओ ना फोथाराव जोङो बेखौ हाल एवनानै सबाय सिबिं बेसर बेफोरबायदि ओ आ -आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो मानोना जों जोङो अ जोंनो सानफ्रोमबोनि बेे बेसरफोरखौ जोङो सानफ्रोमबो जानायनि नांगौ जेरै बै बेसरखौ जोङो फोना लानानै उनाव ओ मारा नाना जोङो थाव गुबैयै दिहुननानै बेनिफ्राय जोङो न'आवनो बाहायो एबा जोङो सानफ्रोमबोनि जानायाव जोंहा बाहायो जोंहा एबा गोबां मदद जायो आरो जों बेबायदिनो ओस सबाय एबा जोङो बेफोर बेसरफोरखौ जों फोनानै लायोब्ला न'खराव गोबां ओ माने गोरलै जायो जेनेबा जोङो बेखौ थावखौ न'आवनो दिहुननानै जानो हायो आरो जोङो जेसेबांनो न'आव न'नि मुवा बेसादफोरखौ जोङो जायोबा न'आवनो दिहुननानै जानो हायो एसेबांनो जोंनि देहानि थाखाय मोजां होननानै बुंनांगोन आरो। मानोना जोङो आथिखालाव गोबां माने मुवा बेसादफोरानो बायदिसिना रासायनारि एबा बायदिसिना माने गलाय मोन्देर जानायखौ जोङो नुनो मोनोसै। बेनि बेफोरखौ जोङो जाबाय थायोब्ला बेफोरनि जाहोनावनो एबा माखासे समाव जोङो जोंनि देहायाव बायदिसिना गाज्रि बेराम एबा जेंनाफोरजों सोमजिनायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो
औ नंगौ नोंथां औ। जोङो गोबां आबादखौ जोङो मावो नोंथाङा बुंलाङोबाय जे बे जोङो दैज्लां बोथोर बोथोरावनि अनगायै जों मेसें बोथोरावबो जोङो माइ आबादखौ गायो। नङा होमबा नोंथां जोङो माइ आबादखौ गायनो होमबा गासै मानसि यानो गायनो हाया जायनि थाखाय जोङो जोंनो नांगौ रोखोम रोखोमनि दै नांगौ जायो नङा होमबा जोंहा मेसें बोथोरा अखाया हाया बेखायनो जोङो सिलु फबनानै जुदि जोङो गायनो हायोब्लासो गायनो माबाब्लासो जोङो गायनो हायो आरो। मानोना जोंनो गोबां बिबांनि दै नांगौ जायो माइ थाखाय नङा होमबा आरो गुब गुबुन आबादखौ मावनो थाखाय एफाग्राब जोङो ना दैनि गोनांथि जाया। बेसर आबादफोराव जोङो खनसे बा खोननै दै सोना होबानो जायो आरो। अब्ला माइआवथ' जोंनो कन्टिनिउ बियो दुब्लियाव बा माइआव दैयानो थाबाय थाखानांगोन नङा होमबा नों थां बिदिनो जोङो माइ आबादखौ मावनो थाखाय गोबां दै नांगौ आरो जोङो बेसरजों लोगोसे जोङो सबाय-सबाय बिदिनो जुखाम बेफोर रखम आबादखौ बा खां माबाखौ मा होनना बुंगोन जोङो वाटार मिलन जायखौ तरमस बेफोर रोखोम आबादखौ मावोब्लाथ' जोंनो एफाग्राब दै नाङा। बेखायनो खम बिबांनि होनानैबो जोङो आबादखौ मावनो हायो आरो जों आबाद मावनानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो बेखौ जोङो मिथियो नङा होमबा नोंथां? जोङो आबादारिफोरानो दिनै मुलुगखौ फिबाय दं नङा होमबा सोरबा प्रफेसार सोरबा इन्जिनारिंआ दिनै आबादखौ मावनानै जाहोआखै नङा होमबा? दिनै आबादारिफोरासो दिनै आबाद मावनानै मुलुगखौ फिसिबाय दं आरो। बेखायनो जोङो आबादारिफोरखौ मान होनो रोंनांगोन नङा होमब्ला आरो जोङो जोंनि जानाय आदारखौ जोङो मिस इउस खालामनो नाङा। नोङो जानो हायाब्ला जानो हायिखौ बा आग्लायनायखौ नोङो फाननाबो हर नोङो रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां जुदि नोङो न'आव नांगौ खोनाखो बाहाय बेनिफ्राय नोङो बायहेरायाव फाननो हायो।
औ।
बिदिनो जोंनि ओनसोलावहाय आरो मोनसे खोथाखौ जोङो गोबां साननो गोनां। जोंनि बे आबादारिफोरा ओ गोबां आबादारिफोरा दिनै जोंनि दैज्लां बोथोराव माने मावबाय मावनानै जोङो मेसें बोथोराव खम मावनायखौ जों नुयो आरो। नोंथां मानोना जों मेसें बोथोरावबो जोङो आबादखौ मावोब्ला थ' जोङो गोबां रां खामायनो हायो नङा होमबा मैगं-थाइगं गायनानै। नाथाय दिनै जोंनि ओनसोलावहाय माइ आबादनि अनगायै जोङो मेसें बोथोराव खम बिबांनि आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां होमब्ला नों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मेसें बोथोराव
औ।
आरो बहुत मानसियानो आबादखौ मावो नामा मा मा आबादखौ मेसें बोथोराव बांसिन मावो जेनेबा
औ नंगौ नोंथां माने आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे माने गोबाङानो मावजोबो आरो जोंनियाव गाहायै औ बुंनो थाङोब्ला जोङो मेसें बोथोराव बांसिन माइ गायनायखौनो नुनो मोनो नोंथां। बेफोरबायदिनो आथिखाल ओ माने बे मुगानि गोदान गोदान ओ बिगियानारि ओ बिजिरसं नायनि लेबफोराव बा दिहुनजानाय बैफोर अ मैग' माने माइफोरखौ लाबोनानै गायो आरो बे गायनाय -जोंनो माने गोबां मुलाम्फाबो मोननो हायो मानोना जोङो दैज्लाङाव ओ जेसेबांखिनि जोङो मोनो माइ फिथाइ नाथाय बे दै मेसेङाव जों बेनिख्रुइ बांसिन जोङो मोननो हायो आरो बेबायदि ओ बेनि अनगायैबो आरो माखासे -फोर दङ जेरै ओ जुखामफोर जोंनि ओनसोलाव जों गायनायखौ नुनो मोनो। ओमफाय जोङो तरमुस गायनायखौ जों नुनो मोनो बे जोङो ओमफाय ओ बेनि उनावहाय ओ जोगोनार बे बे मेसें बोथोराव आरो जोगोनारनि आबाद मावनायखौबो जोङो गोबां नुनो मोनो। ओ बेफोरबायदि ओ बेफोर माने मोननै मोनथाम आबादखौनो जोंनि बे ओनसोलाव माने बांसिन मैखोमै मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां औ।
नोंगौ दा होमबोब्ला नों बिथांमोननि सायदावबो गोबां आबादखौ जोङो मेसें बोथोराव मावनायखौ मि आरो जों बिदिनो जोङो आबादखौ मावनानै जोङो जाखायो जिथिया जोङो आबादफोरा जों मोजाङै मावनांगौ जों नङाबा जोंनि आबादखौ जोङो मोनफ्रोमबो बोथोराव जों मावनानै जोङो जानांगोन। आरो जों मावनानै जानाया जोंनि थाखाय देहानि थाखायबो जोबद मोजां नङा होमबा गुबुननिफ्राय फैनाय जोङो आदारफोरखौ जानाया जायैआनो गाहाम आरो आथिखालाव नङा होमबा नोंथां
औ नों
अब्ला नोंथांजों सावरायनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो गोबां मिथिनांगौ खोथाफोरखौ मिथ थिबाय नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय अब्ला जों सावरायनांगोखो बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां औ गोजोन्थों